हेलौ औ खोनादों। दोनो
औ खोनादों नों थां
ओं ओ दायो होमबा जोङो ओ ओ बरफोरा ओ दाउ अमा बा बायदिसि ना जिब जुनार फिसिनाय नि बागै रायज्लायनोसै नामा
औ जागोन दे रायलाय जागोन
ओं जों ओ जोंनि बर हारि फोराथ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां माने जिब जुनारफोरखौ फिसिबोदों बिदिनो बेफोरनि गेजेरावनो दाउ अमा मोसौ बोरमा हांसो माने बेफोरो गासैखौबो माने फिसिबोदों ओ बेफोरखौ ओ जोंनि जिउ खुंनायावहाय गोबां माने रांनि मददबो मोनबोदों बेबायदिनो ओ दासिमबोथ गोबां बेफोर जिब जुनारफोरखौनो ओ गामियाव थानाय सुबुंफोराहाय फिसियो थिग बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायावबोहाय बेफोर जिब जुनारनि गेजेराव मा मा जिब जुनारखौ दासिमबो फिसिनाय जायो
औ जोंनि जायगायावबो बिदिनो नोंथाङा जेरै होनदों बिदिनो आइजोफोरा बेफोर दाउ अमा बोरमा फिसिनायखौथ आइजोफोरानो बांसिन नआव थायो नालाय बिसोरथ जेनेबा बाहेराव गोजानाव रां खामायनो थाङा नालाय बिसोरो दाउ अमा बोरमा मोसौ हांसो बेफोरजोंनो माने फिसिनानै माने नआव एकस्रा रां खामायो आरो माने आइजोफोरा जोंनिथिं बांसिन अमा बोरमा दाउ हांसो बेखौ लायो आरो मोसौखौबो लायो अब्ला बो दा मोसौआ एसे खमायबोबाय आरो माने माने मोसौनोथ जोङो एसे जेनेबा गांसो नागिर नांगौ नालाय जेनेबा गांसो औ मेसेंआव खस्थ स्थ' जायो नालाय ओंखायनो मोसौखौ माने एसे उम खम जाबाय आरो दा मोसौ फिनाया। अब्लाबो बोरमा, अमा, अमायाथ' अमा दाउ, हांसो बेथ' बयनिबो न'खराव कम्पालसरि नङा होमबा? बयनिबो न'खराव जोंनाथ' फियो नालाय औ जोंनाबो बेनो बां सिन फियो आरो। बे अमाखौनो मोनसे न'खरावनो गंसे न'खरावनो माब्रै माबा मानै माथाम बिदि लायो आरो बांसिन बुन्दि अमाखौ बुन्दि अमाखौ लानाय नु यो आरो माने होमबा बियो फिसा होननानै आरो बांसिन मुलाम्फा खालामहोयो नालाय। बेबायदिनो जोंनि आइ गामिनि आइजोफोरा माने बिदि दाउ अमा बोरमा लानानैनो बांसिन माने बहुद फैसा खामायो आरो गथ' गथायखौ फरायसालियाव थांनायाव बायदिसिना न'खराव रांखान्थि नांगौ जानायाव माने बिसोर बिदि बिफोरजोंनो हेफाजाब लायो आरो गावसोरनि जिउ खुंनायाव
ओ।
नोंथांमोननि गामियावबोथ' बिदिनो जानांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ।
दाउ अमा बोरमा लानानैनो न' अ बिफोरनि अनगायैबो जेनेबा नोंथांमोननियाव बे दाउ, अमा, बोरमाखौ माने अमाफोर खौ माबायदियै माने थाब थाब फेदेरो जेनेबा फेदेरोथ' थाब थाब फेदेरनानै फानो नङा होमबा? औ माने माबायदि जेनेबा माख खालामनानै इसोरो जाहोनाय आदारफोरा माबायदि दि बेफोरखौ खि थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नंगौ। ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि जायगाफोरावबो ओ गोबां आइजोफोरानो बिदिनो दाउ अमा, बोरमा, मोसौ लानानै ओ गोबां उम माने रांनि ओ सुबिदा मोनबोदों बि दिनो ओ बांसिनानो न' खराव जोंनिथिंजायहाय गोबां दाउ अमाफोर लायो बि बिदिनो अमाफोरखौबो मानै माथामालासिनो लायो आरो बिदिनो दाउ हांसोफोराथ' थाब थाब देरो नालाय बिदिनो बेफोरखौ माने मास मोननै मोनथाम फिसिनो हाबानो गोबां रां मोनो आरो बेफोर रांफोराहाय न न'खर सालायनायाव गोबां हेफाजाब होयो बिदिनो माब्लाबानि समाव खैफोदाव गोग्लैयोब्लाा जों बेफोर रांजोंनो माने गोबां सुबिदा मोनो आरो माने बिदिनो जों दाउ अमाफोरनोबोहाय ओ जों दाउफोरनो ओ दाउफोरा गावसोरो ओ ओ एम्फौ एनला नायगिरना जानायनि अनगायैबो दाउफोरनो जोंहा माने माइरं ओ बिदिनो माइरं नङाब्लाबो ओ माइ बेफोरखौ होनाय जा जायो आरो ओंखाम खालायफोरखौथ' बांद्राय होआ बिदिनो ओंखाम खालायफोरखौ माने अमानो होयो बिदिनो माने दाउ फो खो फेदेरो आरो गुबुन ओरैनो बायनानै लाबोनाय आदारफोरखौ होआ बिदिनो अमाफोरनो उम दैयाव अमा अमा फिसियाथ' बांद्राय ओ माने बेफोरबायदिनो जांगाव ओ गुन्दैखौ जाया नालाय बिदिनो एसे मिहि जायोना बिदिनो पालिसखौ लाबोना होफैयो पालिसजों लोगोसे सापर बिदिनो एसे एसे गिदिर जाब ब्ला अमानोहाय थास' रुनानै होयो थास'जों लोगोसे थास' गोजा होयो अब्लाबो अमाया दुरबल जायो नालाय बेखायनो माने थास'आव बेहाय कुन्टेलनि मोननाय माइरंखौ होफानानै संनानै होनाय जायो बिदिनो गार जानाय मैग खुंफोर दङ बेफोर ओ कबि बा लाव बेफोरखौहाय ओ हानानै संनानै होयो ओम बिदिनो ओंखाम खालायफोरखौबो होयो। आरो हाथाय बाजारनिफ्राय ओ ना गाज्रि मोना नालाय बिदिनो बेफोर बेखौहाय बायनानै लाबोना होफैनाय जायो आरो। आरो गेजेर गेजेर माने अम माया पिलौबो जायो बेखायनो बेफोरनो माने मुलिफोर फैयो बेफोर फेलौफोरनि ओ पिलखौ होयोब्ला माने फेलौआ ओम थैनानैहाय माने अमाया थाबनो गिदिर जायो। माने फेलौ थाब बा अमाया गिदिर जाया नालाय बेखायनो माने ओ बेफोरनि मुलिफोरखौ होनानैहाय माने थाब थाब गिदिर जायो आरो आथिखालावथ' दा गोबां माने बायदिसिना बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय। आदार दानाफोर थायो नालाय बेफोर माने दाना खौबो होयो बिदिनो अमायाबो थाब थाब देरो ओरैनो बोसोरसे नङा। आद मास बा नौ मासफोरावनो माने अमाखौ फाननो हानाय जायो बिदिनो जोंनिथिंजायबो गोबां अमा फाराम दङ। बिदिनो बिसोरबो गोबां माने ओ गिबियावनोथ अमाफोरखौ लानोबा जोथोनबो लानांगोन। बिदिनो गोबां रांफोरनि खरसा खरसाबो जायो। आरो उनावहाय रांफोरबो मोनफिनो आरो बिदिनो गोबां खस्थबो खालामो जोंनिथिंजाय अमा फारामनि अनगायै दाउ फारामबो दङ। ब्रयलार फोर बिसोरनोबो माने हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बैफोर आदारफोरखौहाय होनाय जायो आरो। बिदिनो मोसौ फोरनोबो ओ मोसौफोरा गावसोर गांखो गांसो जानायनि अनगायैबो बिदिनो मोनाबिलि समावहाय ओ। मेसें बोथोराव माइ हाखांबा हाखांनानै नारा मोनोना बे नाराखौहाय हानानै दोनखायो आरो जिगाब आरिफोरखौहाय। मोनाबिलि समाव होनाय जायो बिदिनो सानजौफु बा। मोनाबिलि समावबो गुन्दै माने। संख्रि जोंनो। होफायना माने दाना होयो आरो औ बिदिनो होयोब्ला मोसौआ गांसो जानानै। बांद्राय मोनजाखाया नालाय दैजों। दैज्लांङाव बेखायनो माने बेफोरखौ होनाय। जायो। बिदिनो आरो बोरमाफोरनोबो। गावसोर गांसो। जानायनि अनगायैबो मोनाबिलि समावहाय। बिदिनो थाइजौ बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बेफोर बिलाइफोरखौहाय होनाय जायो आरो बिदिनो दानि दा। थाइजौ फिथाइ दङ नालाय बे थाइजौ माने अ बिफोरनि बिगुरफोरखौबो हाना होयोबा बोरमाया जायो बिदिनो बेफोरखौनो होनाय जायो नो गोबां माने बेफोरखौ जों खस्थ' खालामनानै लानो हायोब्ला जोंहा माने गोबां रांनि मददबो मोनो बिदिनो ओ गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोराथ' गोबां बेफोरखौनो नानै गावनि जिउखौ खुंबोदो नालाय बेखायनो माने आथिखालावबो जोंनि एरियायावबो माने गोबां सुबुंफोरानो साख्रि मावनायानो जा बा आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं फोरानो जा
उम
ओ जिब जुनारखौहाय लानानै माने जिउ खुंबोदों आरो ओ थिग बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायावबोहाय बेफोर जिब जुनारखौ माबोरै फिसिनाय जायो
जोंनियावबो नोंथाङा जेनेखा होनदों बिदिनो जोंनियावबो बिदिनो अमाफोरखौहाय माने आं अमानिफ्राय खिथालांथों थांनो अमाखौहाय माने जोंनियावबो बिदिनो अ जुमाय सङो जोंनिथिं जुमायबो स गोबां मानसिफोरानो जुमाइ सङो जुमाइ फानहरो बेनिफ्राय अफ्रिम ओंखारो बेखौ ग होयो। आरो नोंथाङा जि होनदों थास' रुनाय कबि रुनाय जोंनाबो बे बेफोर मैगं थाइगंजों माने बेफोर मेगं थाइगं रुनायजों माने माइरं होफानानै माइरं होफानानै माने रुनानै होयो। बिनि उनाव बिनि अनगा आरो माने ओंखाम खालाय बे ओंखाम खालायाथ' जोंनाथ' ओंखाम खालाया थाखायो नालाय ओंखाम खालायबो होयो। आरो बिनि अनगा माने जोंना माइरंखौनो माने ओंखाम बायदि संनानैबो होयो आरो माने बेनि अनगा बेफोर ओम सापर माबा माबि बेखौबो जोंनियाबो दाना होयो आरो सिगां होवामोन दानिया बिफोरखौबो होनाय नुस माने बिफोरखौ होबालायनो थाब थाब देरो बिदि होननानै बुङो आरो। ओंखायनो बेफोरबायदि गुन्दैजों लोगोसे बिफोरखौ संफानानै होयो आरो। गोबां गोबां बाय बिसना मेगं थाइगंनि बिगुर बिला मैगं थाइगं एसे सेवनाय आरो बान्दा कबिफोरखौथ' जोङो दा जाला नालाय बेफोर खौ माने होयो आरो हाथाइनिफ्राय बायना लाबोसिगोन अब बिनि उन बिनिफ्राय बिदिनो दसे दसे माने अमाफोराबो गांसो बायदिसिना जेनेबा जायो नालाय एसे गोथांङै औ औ बेलास बेलासियाव बिदिनो आगारनानै होसिगोन उम गांसो बायदिसिना जागोन जानो होसिगोन। सिगोन बायदिसिना फिथाइ सामथायाइफोर थाबा बिखौबो होसिगोन। बिनिफ्राय जोंनियावबो बिदिनो नोंथाङा जि होनदों फिलिउफोर जायो। दोंना बिदियाव जोंनियाव माने बै दंफांनि बिगुरखौ होयो आरो सेथ'ना दं फांखौ मिथियो ना नोंथाङा? औ माने बेखौ होयो आरो माने बिलायनो बेखौ होबालायनो फिलौआलायनो बियाद मोजां। गयोलायनो ओमफ्राय अम अमाया माने थाब गिदिर जायो जायो दों माने बे मुलि बायदिसिनानिफ्राय जोंनियाव बिदि बिलाइखौ बांसिन होयो आरो बिदि दि देना होनायखौ दंफांनि औ औ दंफांनि बि गुर माबा-माबि बेफोरखौ माने बांसिन होयोलायनो। माने मुलिखौ बारा बाहाया आरो जोंनियाव। फाय बे फिलौनि थाखाय। ओमफ्राय बिदिनो उम। दाउ फिननायावबो बिदिनो बे दाना होसिगोन सापर बायदिसिना माइ गं ओंखाम खालाइ माइ बेफोरखौ सारना होबाय थायो आरो माने फुङाव खनसे बेलासेयाव खनसे बिदि होयो आरो बिसोरबो एम एम्फौ-एनलाखौ मालाय सानफ्रोमबो बहा मोनजाबाय थानो नङा होमबा? बिनिखायनो बिफोर न'आवनो बेफोरखौ आदार खौ होयो आरो था जाहाथे थाब थाब देरथों दाउआथ' नोंथां होननाय बायदिनो थाब थाब देरो मास मोननै मोन्थामावनो फानजायो। उम बिनिखायनो बेफोरनो एक्सट्रा बिदि आदार होनानै थाब थाब फेदेरनानै थाब थाब फानहरो आरो माने। जाहाथे रां थाब थाब मोनो। थाब थाब फानजानाय जायो। बिनि थाखायनो गोबां जोथोन जोथोन लायो आरो। मोसौफोरखौबो बोरमाखौबो नोंथाङा होननाय बायदि खानानै दिनै औ सानसु खनसे बोस्लायनानै दै दौवो मोजां गांसो नायनानै खानायनायनि अनगा बयबो मोनासेयाव जिगाबाव संख्रि सारनानै होयो। जोंनाथ' बर'फोरा माने, बयनाबो न'खर न'खर जिगाब थाखायो नालाय। मोनासे जाबाथाय जिगाब जिगाबखौ होखाथारो आरो माने जिगाबा थाखाथारो नालाय। बिनि अनगायै बोरमा फोरनोबो बिदिनो नोंथां होननाय बायदि गाम्बारि बिलाइ थाइजौ खा थाइजौ खान थालनि बिलाइ बेफोरखौ माने होयो आरो जोंनाबो। बिदिनो बिदिनो बर' आइजोफोरा माने बेफोर जिब जुनार फिसिनानै रां खामायो आरो।
औ नंगौ औ बेफोर जिब जुनारखो लायोब्ला आरो गोबां जायगानिबो गोनांथि जायो नालाय बिदिनो माने जोङो अमाफोरखौ लायोब्ला, माने बिनो गन्द्रा नांगोन आरो अमाफोरखौ खाथि जायगायाव दोनोब्ला बिनि मोनामनायजों बेराम जायो औ बेनिखायनो जोङो माने एसे गोजान जायगायावहाय गलार दुमनानै माने दोननांगौ बिदिनो हांसोफोरखौबो माने गुवार जायगा नांगो हांसोनो हाखर एस्रा थायोब्ला मोजां माने हाखरखौनो बुंबाय जोंनिथिंजाय हाखर बुङो नालाय बिदिनो फुख्रियारिफोरखौ माने ओ ओरैनो दोननाय बिफोर खौ नांगो माने बेफोराव ओ बिसोरो थायो नालाय बिदिनो माने बेयाव ओ बेरा दुमनानैहाय फुख्रियावनो माने दोननो हानाय जाय जानांगौ जायो आरो बिदि खामोब्ला माने बिसोर जायगा मोनोब्लासो ओ थाबनो देरोनो बेखायनो माने जों